अ खोनाबायना नोंथाङा?
औ नोंथाङा दान्दिसे सम सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन दे नोंथां। नोंथाङा औ दे मानि थाखाय हरदोंमोन नोंथाङा दे बुंहरलाय एसे।
आं जानबुं एबा जायखौ जों मबाइल होननानै मिथियो बेनि सायाव ओ सावरायनो सानदोंमोन आरो जा नोंथांजों दसे।
औ दे सावरा सावरा औ सावरायलायजागोन दे नोंथां औ दे।
औ। जों माने जानबुं जानबुंनि थाखाय जानबुं होनना मिथि थ' मिथिखागौ नोंथाङा बयनिबो आखायाव दानि दानि दिनाव बा बयबो उन्दै गेदेर बयनिबो आखा खाइ आखाइ नुसै आरो जोङो नङा होनबा?
औ दंसै।
जों गोदोनि दिनाव मामोन जोंहा माने ओ माबा मोनसे मोनथिनांगौबा मागौबा जोंहा खुगा खुगासो मोनथियोमोन नङा होनबा? जों गोजाननि बाथ्रा बायथा बायदिफोरखौ जों माने लाइजामनि जोहै बा सोरबा माबायोब्ला खिथा होफैयोबा होलासो जों मोनथियोमोन ना
औ नंगौ औ
नाथाय जोङो दानि दिनाव जेब्लानिफ्राय जोंनि दिनाव जानबुं बा मबाइल फैदों बेनिफ्राय जोंहा मा मा जादों जोंहा माने जोंङो गो गोजाननि बाथ्राखौ बा माबा मोनथिनोबा माबा खिथाहरनोबा जोंहा माने गोदोनि बायदि ला लाइजाम लिरनानै सानब्रै सानबा नेनांगौनि गोनांथि गैया आरो जों गोसोबानो माने से सेकेण्ड बा दसेनो जोङो बायदिसिना रोखोम जेनेबा फन हरनानै कल खालामनानै बा एस एम एस नि जोहै बा जोङो बायदिसिना रोखोमनि दङ बेयाव वाटसाप बायदि बायदि जोंहा एपसफोर दं जायफोरखौ जोङो फेसबुक मेसेनजार बायदि बायदि दं बेफोरनि जोहै जों माने नुनो मोनो आरो आरो बेनि गेजेरजों औ मबाइल बा मबाइलनि गेजेरजों माने जोङो माबा खालामनो हादों दानि दिनाव जोङो सोलोंथाइनि बेलायावबो जोङो माखासे जे मोनथियैफोरखौ जायफोरखौ जों बिजाबफोराव मोननो थाङा बेखौ माने जोंहा गोबां रोखोमनि माने एपसफोर दं जायनि जोहै जोङो माने सोंथिफोरखौ सोंबानो बा बुंनानै होबानो बा लिरनानै होबानो जायफोरखौ जोङो माने बुजियाखै बा माने जोङो स्केन खालामनानैबो मोनथिनो हायो आरो जोङो बेनि सोमोन्दै जाय सोलो जायनि सोमोन्दै जोङो सोलोंथाइ गैया बेयाव माने गुगोल जिमिना साटिपित बायदिसिना बायदि बायदियाव माने जों सोंनानै बिनि फिन्नायफोरखौ मोननो हायो आरो जायखौ जोङो आर्टिफिसियेल ओ इन्टिलिजेन ए आइ ए आइआ माने जोंनो से सेकेण्ड बा नै सेकेण्डनि गेजेरावनो नोंनो मा रोखोमनि नांगौ बानायनानै होनो हायो आरो बेनि मादाव जोंहा केमेरा खेबनाय बायदि बायदि सिना थाखायबो जोङो माबानो हायो आरो फनावथ' केमेराबो थायो नालाय बिनि गेजेरजों जोंहा माखासे रां आरजिनानै लानो हानायनि राहाखौबो माने मबाइलनिफ्राय जों मोननो हायो दानि दिनावथ' फेसबुक इउटुब इन्सटाग्राम बायदि बायदिनि खुलिनानै मानसिफ्रा फेसबुक निफ्राय माने रां आरजिनो हादों इउटुबनिफ्रायबोथ' गोबां राम आरजिनानै आरजिनो हादों आरो माने गाव गावखौ माने मोनसे बेखौबो बायद सानफ्रोमबोनि गावनि जिउनि लाइफ बायदि बायदि रोखोमनि गोबाङा माने गोबां रोखोमनि टपिकनि सोमोन्दै माने ब्लक बा बायदि बायदि खालामनानै माने रां आरजिनानैबो लानो हानायखौ जों नुनो मोनदों बेनि अन गायैबै माने जानबुंआ गोबां रोखोमनि थायो आरो बेनि मादाव सोरनाबा एनट रयद आरो गोबां जेनेबा जों मिथिनायाव रियेलमि ओ आइफन बायदि बायदि आरो सामसुं गोबां रोखोमनि फनफोर खौ जों नुनो मोनो आरो बेनि मादावनो जोङो बेनि अनगायैबो जों माखासेफोरा जोङो गेम गेलेनो थाखायबो बा हायनाइखौ जों नुनो मोनो।
औ नंगौ औ
आरो जेनेबा माबाफोर माबा खिथाहरनांगौबाथ' बेथ' मोनसेखा आरो बेनि अनगायैबो जोंहा माखासे गोबां रोखोमनि माबायावबो मा होनो खहानि थाखायबो बाहायनाय नुयो आरो मिसइउसबो खालामो माखासेया जेरै जोंहा माखासे क्राइमफोरा माने उम माबानि जोहैबो जायो बे जेरै साइबार क्राइम माने बिफोरनि गेजेरजों माने जोंनि एकाउन्टफोर बायदि बायदिफोर खौबो माने जों मालाबा समाव जों हरनाङि अ टि पि बा माबाफोरखौ हरनायनि थाखाय मालाबा समाव जों खैफोदावबो गोग्लैयो। जेरै जोंनि एकाउन्ट जोंनि एकाउन्टफोरा हेक जायो जोंनि एकाउन्टनिफ्राय फैसाफोर फैसाफोरा माने दानजालाङो खावनानै लाङो। बेफोरबायदिखौबो जोङो माने दानि बे मबाइलनि जोहैनो जानायखौ नुनो मोनो आरो। नङा होनबा बेफोर माखासे ख'हा आरो जोङो बांद्राय इउस खालामोबा लाइटखौ मोननानैस आरि खालामोबा जोंना मा जायो मेगनाबो गाज्रि जायो। नङा होनबा नोंथां? ओ नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होदो नामा।
औ आंबो फोरमायनोसै बिदिब्ला। माने मबाइल बाहायनायनि सायाव बुंसै आङो। माने आथिखालनि आथिखालनि लाइमोनफोरा बा फरायसाफोरा माखासे बे मबाइल बाहायनानै गावनि बेसेन गोसा जिउखौनायखौ ननो मोन्दों जोङो माने बाहायनो रोङियाव आरोना।
औ औ नंगौ।
फरायसालिफ्राव थांनांगौ समाव ओ बिदिनो दानि जुगनि माखासे गथ'फोर थायोना फरायसालियाव थाङा ला बिसिनि बिदिनो गेमाव गोदो हाबनानै थायो सोरबा सोरबा माने बे स्कुल थांनाय समाव थाङालासिनो मबाइलाव ओरै नां थाबनानै थानोसै। ओमफ्राय बिदिनो गारजेनफोर बा बिमा बिफाफोरा दायथ' गैयियाव जायो आरोना। बिदिनो बिमा बिफाफ्रा खामानियाव थाङोब्लाथ' ओरै थिनहरनाय मानाय माखासे माबा गैयाना दायथ' बिबानो लायासै सोरबा सोरनिबा फिसाफ्रा आरना गासैबो नङा। आरो बिदिनो गेम गेलेबाय बा सोरजोंबा फां फुं रायज्लायनानै गावनि बेसेन गोसा जिउखौ खहा जानानै थांनायखौ जों नुनो मोनदों आरो आरो
माखासे बिदिनो गोबां बाहायनो रोङोबा मोजां बाहायनो रोङाबा गाज्रि होनो आरोना। बेखायनो
औ नंगौ।
आरो बिदिनो बाहायनो रोङोबाथ' जोङो मबाइल फननि गेजेरजोंबो गोबां रां आरजिनो हायो जोङो जेरै इउटुब खुलिनानैबो जोङो गुबुन हादर दावबायहैनानै जेनेबा बे नोंनि इउटुब चेनेलनि गेजेरजों हगारना जोङो रां खामायनानै लानो हायो बा ब्लकनि गेजेरजों
उम नंगौ नंगौ।
आरो
आथि
औ।
बेनि अनगायैबो जोंहा गोबां रोखोमनि माने खामानिफोर दं। जायफोरखौ जों दानि मुगायाव माने अनलाइन मुगा जाबायना जोंहा बे माने मबाइलजों मावनो हायो आरो जोंनि माखासे बहायबा जों एप्लाइ खालामनांगौबा बा माने माबेबा मोनसे डकुमेन्टसखौ भेरिफाइ खालामनोबा डाउनलड खालामनोबा जों माने मबाइलनि गेजेरजोंनो माने बे बायदिसिना जों जेरै एगजामफोरनि ओ एडमिट बायदि बायदिफोरखौबो जों मबाइलनिफ्राय डाउनलड खालामनानै सेर ज खालामनानै लानो हायो नंया होमबाथ आरो जोंङो सोलोंथाइनि बुब्लियाव माने जोङो मालाबा-मालाबा समाव जोङो माबेबा मा होनो माबेबा बागनि सोमै फराय सोलोंथाइ समाव आरो फरायसा समावथ' मोनथिया जायोना फोरोंनो फोरनाथ' सोंबाय थानो हाया अब्ला जों माने इ इउटुबफोराव सार्च खालामनानै नायोब्लानो जि टपिकनि सोमोन्दै नांगौ बे टपिकनि सोमोन्दै मोनो आरो। जोङो नागिरबानो आरो बेनि फ्राय जोङो सोलोंनानै लानो हानायखौ जों नुनो मोनो। आरो बेजों लोगोसे माने मोब्लिब -मोब्लिबजों माबानाय नालाय बियो चार्ज जानाय बेनि थाखायनो जोङो माने बांद्राय माबायो गाज्रि बबा माबायो बाहायबा मालाबा मालाबा समाव जों बेफ्रू द फुनाय मानायखौ दुंद्रायनायनि थाखाय बेफ्रूनाय मानायखौबो नुयो आरो गथ गथ'फोरनि आखायाव गोबां निउसफोराव नुयो ओरैनोथ' बियो बांद्राय जालाबायाया खिन्थु मालाबा- मालाबा समाव बियो बेफ्रुयोबा माने आखाइफोर माबाफोर मानसिफोरनि माबा देहा अंग खहा खालामनायखौ नुबो नुनो मोनो आरो। बेयो मोनसे बेनि गाज्रि आरो गोदोनि दिनावथ' जोङो लेन्डलाइन बायदिसो नुयोमोन ना दानि दिनाव स जोङो स्मार्ट फन बायदि बायदि फैबाय नङाब्ला जोङो सिगां किपेड खौ जोङो माने दानि बायदि केमेरा गोनां फन नङामोन बियो बटननि जाय खौ जों बथनजों थुनानै माबायोमोन नाथाय दा दानि दिनाव जों बांसिनै बयनिबो आखाइ आखाइ माने स्मार्ट फनखौ नुनो मोनसै आरो जायनि जोहै जोङो माने- जोङो बहायबा दाबसे जायगायाव थानायखौबो जोङो- मानसिखौ नुहुरनो हायो बा जोंखौ देखायहरनो हायो। नङा होनबा भिडिअ' कलनि गेजेरजों। माने- ओ माने बे मानसिया मा खालाम खालामदों मा मादों मोजाङै दंना गैया जों नायहरनो हायो। जों जेनेबा- बा गोदोनिरायावथ' जों- सोरबा सासे मानसिखौ नायनोबा जों थांनानैसो नायहैनांगौमोन। माने जों जे जोंनि थाखाय माने समनि रैखा समखौ रैखा खा खालामनाय हाबाखौ मावदों आरो बेयो माने गोजान जायगायाव जों नायहैनांगौमोन। नाथाय जोङो जेब्लानिफ्राय बे मबाइल बा जानबुंङा फैदों जोङो बिदि थांनोलायनो गोनां जायाखैमोन आरो जेनेबा जों बबेबा- मबेबा जायगायाव थांब्रबनो हाया। मालाबा समाव जेनबा सोरबाफोर माबाफोर जाब्रबबा जों माने भिडिय'कलनि गेजेरजों बा मालाबा सोरबा माबाफोर खुसि बा माबा जों माने नाय हरनो हायो। आरो सुखु -दुखु गासिबोनि खामानियाव माने जोङो बे जोंनि जानबुंखौ माने बाहायो आरो जोङो सानफ्रामबोनि जिउआव जोङो बे गैयाबानो जाथारा आरो जोङो माने मुलुगनि जेखि खनानि जेखि माबानि मा सोलिदों मा सोलियाखै बबाव मा जादों बबाव दावहा जादों ना बबाव रंजानाय जादों ना बबाव माबा फोर बेराम जादों हादोर हादोर बेफोरनि सोमोन्दै जोङो मोनथिनो हायो आरो। ना मा बुङो नोंथां नोंथाङाबो माखासे बुंबावदो नामा?
आंबो
खोनादों औ बुंदो दे आं खोनागासिनो।
मबाइल फन मबाइल फन मबाइल फनाथ' माने गोदोनि समाव गैयामोन माने खम होनजायो आरोना। गोदो जाहा बिदिनो किपेडनि फिसा फिसा पटननि मबाइल हलसे नुनो मोननाय जायोमोन आरो
औ नंगौ नंगौ
खोब गामियाव थाबा साफा सानैनि आखाइायाव जों थानायखौ नुनो मोनो आरो। नुनो मोननाय जायोमोन ओमफ्राय दाथ' फैयै फैयै मुगाजों लोगोसे माने बोथोरजों लोगोसे दा जों साफ्रोमबोनि न'खर न'खर बा मानसि साफा मलबाइल गंफा बेखौ जों नुनो मोननाय जासै आरोना बोथोर बांनायजों लोगोसे माबाजों दावगाबोनायजों लोगोसे। आरो मबाइल फनाव जाहा बायदि रोखोमनि गियान आरजिनानैबो लानो हायो रोङोब्ला माने जाहा मबाइल फनाव जों भिडिअ' बा सि सिनेमा नायनानैबो जोङो
बा जोङो
गियानखौ आरजिनानै लानो हायो मोजां मोजांखौ माने गाज्रिखौ जोगारनानै जों मोजां
औ नंगौ नंगौ। जोङो माने नुयि सावथुनफोरखौबो माने बेफोराव नायनो हायो बायदिसि सिना एप्सनि गेजेरै। जेरै करियान द्रामा होन आरो कारटुन होन जेनेबा नेटफ्लिक्सआव बायदि बायदि रोखोमनि जायफोर माने सिनेमा हलाव ओंखारदों बेफोरखौ जों सिनेमा हलाव थाङालासिनो जों गाव गावनि मबाइलफोरावबो नायनो हायो। नङा होनबा नोंथां जोंना समा जाबाय नामा ना मा बुंङो?
औ औ नोंथां नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय नोंथां माखासे खोथा मिथिनायनि थाखाय।
औ दोनथ'नोसै होनबा दे गोजोन्थों।
औ दे गोजोन्थों।